खुलुमबाय नोंबाय औ खोनादों औ नोंथां दा नोंथां थाङा दा फ्रि नामा नोंथां
आङो दा फ्रि दङ' औ फ्रि
ओ आङो नोंखौ गोसोखांदोंमोन माखासे आयदाफोरनि साहा खौ सायाव लानानै फंनैसो सावरायलायनो होननानैसो दा औ बि सावरायलायनो लानाय आयदाया ओरैबायदिमोन नोंथां जोंनि बे बिटि आर हालामाव बा बड'लेण्डआवहाय मा मा दावबायलाबायग्रा जायगा दं बेरायग्रा जायगा दं बेफोरनि सायावहाय एसे सावरायलायसै
जागोन जागोन बिराद मोजां खुंननो गोसो सानदों नोङो नोंथां बिराद मोजां
नोंगौ नोंथां बिदिब्ला आंनो ओरैनो बुंफनानै होनायसै फंनैसो औ ओ मिथिखागौ नोंथाङाबो बड'लेण्ड हालामावहाय जोङो दावबायनाय होनोब्ला गोबां मोजां मोजां जायगाफोर दङ जेरावहाय माने जोङो गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै नायनो फैयो बेरायफैयो बेबायदिनो गोदोथारावहायथ' बुंनो थाङोब्ला जोंना हाग्राजोबानो जाहैबाय नालाय ओरै ओनसोला बेनि थाखाय माखासे जायगाफोरावहाय बेरायनो लुबैबाबो मानसिफ्रा बेरायफिननो बायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नंला आरो जोंना दावबायनायनि बिथिङाव जोंनि ओरै बड'लेण्डआवहाय बिराद दावगाफुनायखौ जों नुगासिनो दङ। दा बेफोरनि मादाव हाय औ ओरै जोंना मुंदांखा मुंदांखा बड'लेण्डनि दावबायग्रा जायगाफ्रानो जाहैबाय ओरै ओ क'क्राझार जिल्लानि आन्दाराव दङ जोंना रायमना निस पार्क बिदिनो आरोबाव सरलपारा आरोबाव बिदिनो दङ दिप्लइबो दङ धिर बिल दङ ओमफ्राय ओरै बै बे दिप्लइ साइदजोंनो मोनसे दंबावोमोन।
धेर बिल होनाय धेर बिल
औ धेर बिल आरोबाव मोनसे सेंसुवारि दंबावोमोन आरो गल्डेन लेंगुर मोनलायग्रा सिखना औ दाना सिखना जाहार होननायबो दङ माने गोबां जायगा दंसै जोंनाव बेरायग्राया दा ओमफ्राय नै बावैसो आरोबाव थांनाय बोसोरनैसो सिगां दिडिक्लेयार खालामजानाय जोंना रायमना नेसनेल पार्क बेबो दा औ मुंदांखा आरो आसामनि मादावनो दथि खेब दथि जायगा मोन नाय बे रायमना नेसनेल पार्कआ आसामावहाय बेबो जोबोद मोजां जायगा। माने गोबां गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो मानसिफ्रा आथिखालाव दावबायाबैनायखौ जों नुयो। ओरै गुबुन गुबुन राय जोनि फरेनारफोर फैनानै बावहाय दावबायफैयो आरो आरो
औ नंगौ
दा जोंनि बड'लेण्ड हालामाव बैफोर समायना रमायना मिथिंगायारि थाथायफोरा मानो जादों होनोब्ला जोंना ओरै भुटान ओनसोल जाहैबाय नालाय खाथियावनि सिमनायाव बेनिखायनो हाजो हाला गोनां आरो बे हाजो आलानि आफाङावनो गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दैमाफोराबो बिनिफ्राय बोहैबोनानै जोंनि बे फ्राकृतिक सुन्दरखौहाय माने मिथिंनि महरखौ बिराद समायना खालामा आरो जाय मानि गोजान गोजान हा फोरनि सुबुंफोरनि गोसोखौ बोगथाबनो हानाय मोनसे गुन दङ। बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरा आथिखालावहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बेरायनो फैयो। थिग बेबायदियैनो जोंना ओरै दिफ्लाय दङ दिफ्लायाबो कक्राझाराव क'क्राझार जिल्लायाव थानाय मोनसे मुंदांखा दावबायग्रा जायगा आरो। जायफोराव मानि मानसिफ्रा गोबां ओनसोलनिफ्राय फैनानै नायनो फैयो। ओ दिप्लइआ मानि थाखाय मुंदांखा होनोब्ला जोंना मोनसे दिप्लाइ बिल दङ नङा मानो
उम
बे दिफ्लाय बिल दै गुवार दङ बेहाय मोनसे बिलो जाय माने बिराद गुवार बियो दैज्लांबाबो मेसेंबाबो बाव दै थाबाय थायो आरो बावहाय माने समायना रमायना‌ दाउसिन दाउलाफ्रा बे दिफ्लाय बिलोयाव फैनानै बाफैयो बिदिनो ना साबनानै जाफैयो मायो बेफोरनि समायनाखौनो नायनो थाखाय गोबां गोजान गोजान जिल्ला बा हादरफोरनिफ्राय बे जायगाफ्रा बेरायफैनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ।
आरो बिनि सुन्दरा ओरै बायदि समायनाया मानि दिप्लाय बिलोनि एखेबारे सोरगिदिं हाजो हालाजों बुंफबनाय। बे हाजोनि गेजेराव मोनसे बिलो आरो बियो समायना बावहाय मानसिफ्रा ओंखायनो गुसु बारबो जानो थाखाय फैयो आरो बे दिप्लाय ओनसोलनि खाथि खाला थानाय मानसिफोरा दिप्लाय बिलयावनो ना हमनानै बेजोंनो जिउ खुङो ओ बेवहाय गोदो आगोल माखासे बोसोरसे सिगां जोङो नुयोमोन नाव जावलायनानै दावबायारिफ्रा बेावहाय दैसा सा दावबायोमोन आरो ओ बावहाय गोबां रोखोमनि थब्ल' बिबारफोरखौबो जों नुनो मोनो बोथोर नायै बोथोर ओ बेबायदिनो दिफ्लाया मुंदांखा आरो नोंथां आरोबाव जोंना नै बावैसो जाखांफुनाय मोनसे दावबायगोन जायगा बेनो जाहैबाय सरलपारा बे सरलपाराया भारत आरो भुटान मोननै सिमानि ओनसोलाव थानाय‌ मोनसे जायगा आरो बियो जोंनि भारत हादरनि सिङावनो थानाय आसाम रायजोनि सिङावनो गोलैनाय आरो बे जों जोंनि बड'लेण्ड हालामनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव गोग्लैयो बे सरलपारायावबो गोबां मानसिफ्रा गोजान गोजाननिथ' फैनानै दावबायफैयो आरो सोरबाबा लावउखार ओंखाम जानो सोरबाबा ओरैनो थानाय समावहाय गावनि गोसोखौ रंजाखांहोनो थाखाय बे ओनसोलाव फैयो आरो नै गोलोम बोथोर समावथ' गोबां मानसिफ्रा बे जायगायाव दावबायनो फैयो मानोना गोलोम बोथोराव बिराद दुंखावनाय जानायलाय मानसिफोरा गुसु बार जानो आरो गुसु दैयाव दुगैनो होननानै बे सरलपारा दैसायावहाय फैयो आरो मानो होनना बुङोब्ला बे सरलपारानि दैसाया ओरैबायदि गुसु बेयो माने भुटाननिफ्राय बोहैबोयो नालाय बिनिखायनो बिनि दैया बरफनिफ्राय बोहैबोनायखाय गुसु जाबोथारो आरो ओंखायनो मानसिफ्रा बाव दुगैनो फैयो आरो बेनिफ्राय लावखार ओंखामबो जायो थांङो बयबो बेखौ मोजां मोनो आरो बिनि सिनारियाबो जोबोद मोजां साहाथिं भुटान हाजो बेनि सोरगिदिं ओ दै बोहै बोलायनाय मोनसे फैलाव दुब्लि बायदि बे जायगायाव ओंखायनो मानसिफ्रा बेखौ नायनो लुुबैनानै ओ बयबो गोजान गोजाननिफ्राय फैयो आरो नङा होमबा नोंथां औ दा नोंथाङाबो बेबायदिनो माखासे जोंनि ओनसोलाव थानाय दावबायग्रा जायगाफोरनि सायावहाय एसे एसे एनै मिथिनाय दङब्ला बा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सनि सायावहाय फंनैसो खोन्थाना होदो नामा आंनोबो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां आंबो नोंनिफ्राय खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय जोंनि बड'लेण्ड हालामावहाय जेसेबांखि दावबाय इयार इरिफोर दावबायग्रा जायगाफोर पार्कफोर दङ बिनि सोमोन्दै नों नोंथाङा एसेब्लाबो फोरमायलांबाय
औ
बेफोर खोनानानै आरो आंबो आं मिथिनायखिनिखौ जोंनि बड'लेण्ड हालामाव बिसिबां दावबायग्रा जावग्राफोर दङ बिनि सोमोन्दै आंबो फंनैसो खिथासै नोंथाङा एसे आगोलावनो खिथा लांखाबाय। जोंनि जायगायावदि मा मा दावबायारिफोर फैनानै दावबायफैग्रा जायगाफोर दं। बेफोर थ' नोंथाङा खिथाबाबाबो आं एसेबाबो खिथालांनोसै दा जोंहा ओरै दङ बावखुंग्रि बावखुंग्रि हाजो बेबो मोनसे बिराद जोंनि बड'लेण्डनिनो सिङाव थानाय बड'लेण्ड बा बि टि आर सिङाव थानाय जोंनि जायगानिनो समायना रमायना मोनसे हाजो बे हाजोआवहाय रोखोमनि जिब जुनारफोरबो थायो समायना रमायना जिबौ दाउ दाउसिन दाउला गासैबो मोजांनो जोङो थाङोब्ला मोजां मोनो गोसोखौ थाजि मोनो थान्दा गुसु बार फैयो। आरो बिनि एसे सिगां दावखोनानै थाङोबा लामाया गोजौ गाहाय समायना रमायना जेन जोङो बड'लेण्ड जायगायावहाय गैया गुबुन जायगायाव दंबायदि। मोनो जोङो आरो दं एसे थांबावनानै मोनगोन दि बेवहाय वाटार जायखौ जोङो दै बारज्रुम होनो बर'आव। खाथियाव थाङोबा बिराद मोजां मोनो आरोखि नोंथां आरो बिनि हओरै बारनानै जोङो मोनबाय। बावखुंग्रि हाजो बारनानै जोङो मोनबाय दिर साहा सानजाहा दङ। आ देरबिलो। आरो ओरैहाय बिनि एसे खोलाहा खनाजों दङ। जों दङ देरबोलोनि ओमफ्राय फैनानै बेखौहाय होनो जोंहा दिफ्लाय बिलो देर बिलो आरो दिफ्लाय बिलो खाथि खाथि। नोंथाङासो नोंथाङानो। फि आगोलाव खिथा लांखाबाय बेयाव फैनानै गोबां गोजान गोजान सुबुंफोरा फैनानै खोलो खोलो बार जाफैयो गोसोखौ गोजोन होफैयो बेरायफैयो दावबायफैयो। दा थिग बेबायदिनो आंबो मोजां मोनो बेरायहैनो। आं जोंनि जोंनि मानसिफोरा बड'लेण्डनि मानसिफोरा बेयावनो थांनानै एखमबा सुखु दुखु बेयावनो थांनानै गावनि गोसोखौ खौ सान्थि गोजोन खालामनानै लोलो खोलो बार जाहोयो दावबायहैयो बिराद मोजां मोनो। आरो बेफोरनि अनगायैबो दंबावो जोंहा बड'लेण्ड हालामावहाय दावबायग्रा गोबां जायगाफोर। जेरखम जेन जोङो ओरैहाय फैनानैहाय क'क्राझार एरियायावनो दङ जोंहा साहा बागान जोंनि आसामनि मादावनो आसामा मुंदांखा होनोब्ला साहा बागान दा थिग बेबायदिनो साहा बागाननि थाखाय जोंनि आसामा मुंदांखा थिग बेबायदि बिदिनो जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहाय आसामनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लायावहाय
औ नोंथां।
दङ साहा बागान ओरै मागुर मारियावहाय।
औ मरनाय नामा मरनाय पि सटे।
औ मर नाइन्टि स्टेट दङ औ। दङ बिराद मोजां बेयाव थाङोबा गोसोखौ बिराद मोजां मोनगोन। सान्थि मोनगोन खोलो खोलो बार बारगोन आरो लामायाबो मोजां बयबो समायना रमायना गाननानै फैयो जोंबो थाङो बेरायनो खोलो खोलो बेलासि बे बेरायनो बार बारो बिराद मोजां मोनो आरोखि बेरायनो बिदियावहाय। मानि बुंनो थाङोब्ला जोंनि बड'लेण्डआ समायना रमायना। मिथिंगायारि बिफां लाइफां जिब जुनारजों बुंफबनाय। दा बेफोरखौ जोंनो साखोन सिखोन लाखिनांगोन बेफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौआ जोंनिनो बिबान दा बेफोरखौ जोंङो खिन्थालायनांगोन नोंजों आंजों बा सोरनोबाबो रोङैखौ रोंहोनांगोन मिथियैखौ मिथिहोनांगोन ना मा होनो नोंथां दाथ जोंना नै बुंनांगौ रायलायनानै फोजोबनो हाया बुंनानै फोजोबनो हाया जोंहा समनि आंखाल आंखाल समाबो जोंना सफैबाय नै
औ दसे समावथ जों गासिखौबो फोजोबजोबनो हा जाहैबाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दावबायनायनि सायावहाय मानोना जोंना बडलेण्ड हालामावनो गोबां दङ आरो हनै उदालगुरियावबो भैरब खुन्द होननाय दङ बिराद फेमास जायगा दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंङो बे एफा खम समनि गेजेराव जोंङो ओ सावरायनाय बा दावबायनायनि सायाव सावरायनायखौ जोंङो फोजोबनो हाया नङा होमबा दा बेनिखायनो जोंङो दसे सुंद' समावनो गोबां फिसा फिसा दावबायग्रा जायगाफोरनि सायावहाय सावरायलायनानै मिथिलायबाय नङासै। अब्ला औ बे सावरायनानै मिथिहोनायनि थाखाय आरो खोनासंनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंङो आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर था साबायखर
औ गोजोनबाय नोंथा आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो होनब्ला जोंङो नेक्स्ट माबायावहाय आलदा टपिकनि सोमोन्दै रायलायनायखौ सानजागोन नोंथां दे होनबा दोन्थ'लायसै नोंथां। दे औ गोजोनबाय दे।